हेल'
हेलौ ओ नोंथां
खोनादों दा नोंथां?
खोनादों ना?
अ खोनादों दा नोंथां औ खोनादों आङो। औ औ दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ
बिदिनो ओरैनो थाबायलाबायनानै दङ आरोना। लामायाव।
औ दा ओमफ्राय ओ नोंथाङा औ आंबो ओरैनो दङ।
अह
स' जों दा आथिखालनि औ अखे दे
अ दा जोङो आथिखालाव जिहेथु बोथोर नङा होमबा। दा दैज्लां बोथोर सोलिबाय थादों दा बे बोथोरनि सायाव नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ ओरै जोंनिथिंजायथ' जेनेबा अखायाथ' जोबोद हासोगारो। बे जोंनि एरियायाव ओमफाय दैफ्राबो जेनेबा बहुद लोमो आरोना बेजों लोगोसे जेनेबा जबो खहा जायो जोंहा माइ गायनायाव जेनेबा दैया बारा फैयोबा माइया थैब्र'यो। आरो मानसिफोरनि न' फोरबो खुरखा लांजोबो बेयाव सुबुंफ्राबो जोबोद खहा मोनो आरो बेजों लोगोसे से बे
द'मेसटिक एनिमेलसफ्राबो आरो ना।
औ
ओमफ्राय बिदिनो
जेनेबा अखायाबोथ' ओरैनो बारा हानांगौ समाव मानि हारसिंथ' हायाखै जेनेबा बेथ'
जों सुबुंफोरासो खहा खालामबायना जेनेबा इनभाइर'नमेन्टखौ बेनि थाखायनो
औ औ
ग्लबेल वारमिं बिदि जानानै सि लेभेला राइस जाबाय आरोना जेनेबा हाइ जाबाय। बे दैनि लेबेला
औ
आरो नोंसिनि नोंसि नियावलाय माबायदिथो जानानै दं जेनेबा बिदि आथिखालनि बे जोंहा दा अखा बोथोर बेफोरो
औ दा ओ आथि खाल होनना बागथ' जों एसे अखा खम नुनो मोननाय जाबाय। ओ फारसेथिं दा जिहेथु बिफां बिफां लाइफांफोरा एसे खम जालांबाय नालाय। गोबां बिफां लाइफांखौ जोङो बायदिसिना खामानिनि थाखाय ओ दानफायबाय। गोबां हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो सिफायबाय। थाग्रा खुलि बानायनो थाखाय न' बां लुनो थाखाय लामा मा सामा बानायनो थाखाय सेफायबाय नालाय दा बे नि जाहोनाव जिहेथु लाइफाङा खम जाबाय बेखायनो दा अखा हानाया एसे खम जाबाय आरो। दा अखा हानाय खम जानाय लोगो लोगोनो दा जोंनि ओनसोलाव एसे ओ माइ गाय नो एसे उसुबिदा जायो आरो। सम सम ओ माब्लाबा ओ हप्तासेयाव अखा हानानै माब्लाबा आरो अखा गैया जाना होयो।
ओरैथिंजायथ' जेनेबा जोंनिथिंजाय बांसिनानो लोमजोबोसो।
जाहोनाव जोंना आ माय गायनो एसे खस्थ' मोनदों आरो आद्रासो दङ। दा बे जायनि जाहोनाव ओ मानसि फोराबो एसे दुब्लिफोराव थानानै आरो एसे उसुबिदा जादों आरो। दा ओ नोंथाङा दानि बा वयैसो बुंलां
हेलौ
दा जों
हेलौ
बोथोरनि बागै दा नोंथाङा मा
औ
अ नोंथाङा खोनायाखै नामा आंनि राव हेलौ
अक नांनो स मानि बुंफिननो हागोन नामा नों दा मा होनामोन। औ खोनादों हेलौ औ औ हेलौ
हेलौ
औ दिनै जिबाथाम
हेलौ
हाग्रा बंग्रा सिफायनायनि जाहोनाव ओ जोंना मैदेरफोरा मैदेरफोरा थानो जोंनियाव असुबिदा जागासिनो दङ जायनि थाखाय हाग्रा ओनसोल गैयिनि जाहोनाव गामि ओनसोलफोराव फैनानै गावनि आदारनि आंखालाव गामि ओनसोलफ्राव फैनानै गोबां आलाय सिलाय खालामनायखौ नुनो मोन्दों न बां सिफायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ।
औ औ खोनाबाय।
औ दा नोंथाङा एसे बुंदो
बिदिनो सान्दुंआबोथ' जोबोद दुंसोगारो आजिखालिथ' मानि सिगां जोंखोम खालामोबा दासिमाव आरो ना
औ औ। दा नोंथांमोननिथिं माइ गायबायबा मा मा माइफोर फोरमायनानै होदो।
औ जोंनियाव बिदिनो जोसा ओमफ्राय रनजित बेफोरखौ बांसिन गायनाय जायो आरो ना। माइ
अ उम।
बिनि अनगाथ' आं बांद्राय मिथिया जोहा गायनाय जाया ना न'आव बेखायनो।
औ दा ओरैनो ओ माइ गायाब्ला ओरैनो अ जोंथिंबो बिदिनो जोसा जोंनिथिं बांसिन ओ माइफोरखौ दा हमना ला ओरैनो ओ रनजित जाहैबाय बायदिसिना बिदिनो मबा बाइस तेइस नामा ओरै माने नार्सारिनिफ्राय लाना फैयो आरो ओरैनो उम नार्सारनिफ्राय लाबोना माइखो गायो। उम दा बि दिनो आरो जोसाखो जानो थाखाय इसे गायो। माइब्राफोरखो फिथाफोर जानो थाखाय इसे गायो। जा थे मागोफोराव एसे फिथा मोनजायो फिथा जानो हायो। बेखो नायनानै माइब्राफोरखो गायनाय जायो आरो ओमफ्राय एसे जोसाफोरखोबो गेजेर गेजेर जानो होननानै गायनाय जायो। किन्थु खम गायो आरो जोसा माइब्राफोरखौ खम गायनाय जायो उम। ओमफ्राय ओरैनो दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो जाबाय थानाय हमना ला दैबानाफोर जायोब्ला दैबानाफोरनि सायाव एसे फोरमायदो।
औ। दहाय सिगाङाव एसे बुंहर खांबायमोन आं थेवब्लाबो आरो दा मोजाङै खोन्थाफिनसै आरो ना। बिदिनो जोंनिथिंजाय बे मानि जोंनियाथ' जेनेबा भुटान खाथि जायो ना स' बेयावथ' ओरैबायदि हेबि जायो माने रेइनफला
बेयावनो माने दैया गजोंहाय बिदिनो हगार हरनाय बायदि जायो आरो ना ओमफ्राय बेयावनो जोंनि बिमा दैफ्रा लोमजोबो बेजोंनो न' माने माइफोराबो जेनेबा बेनि दैया थ' माइफोराव थांनानै थैलाजोबनोसै माइया अभारद्राय बे दै नांबाबोथ' थैजो बोना आरो मालायनि न'खर नख-न'फोर खुरखा हैैला जोबसै। बेयावनो
औ।
जोबोद मानि खस्थ' मोनो आरो ना सुबुंफोरा जेनेबा जानायावबो थां बाय थांबाय।
आतसा नोंथां बेनि ओरैनो जोङो भु टानफोराव थाङोब्ला जों बांसिनो ओ बिफां लाइफांफोरखो नुनो मोननाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ। माने जोंनिफ्राय बिस बिनिया जोबोद माने आलदा आरो ना जेनबा इक' सिस्टेमफ्रा औ औ इनभाइरनमेन्टआ भेरि क्लिन साफा आरो नयस पलिउसनबो गैया जोंनि बायदि जेनेबा जोंनियाथ' मानसिफोरानो माने बांद्राय खेल लाया आरोना। प्लास एसे आनडिसिप्लिन नुयो।
औ औ। दा ओ भुटानखौ बुंबाथ' जोङो भुटानाव बांसिनानो जों बिफां लाइफांफोरखौ नुनो मोनो दा आरो थाङोबा जों जोङो लामाफोराबो एसे मोजां मोजां नुयो जे सुबुं अनजिमाया खमानो दा भुटाननि सुबुं अनजिमाया खम जानायलाय बिसिनियाव बारा ओ पलुसन जानायफोरखो जों नुनो मोना। आरो जिहेथु गार-गारनाय मुवाफोर बारा ओ जिहेथु बाहायनायफोरा खम जायो नालाय। बेनिखायनो गारारनाय ओ जाबोर जुथुमफोरा एसे खम जायो जाय थाखाय ओ हादोरखो साब सिखन लाखिनो हायो आरो।
उम जेबो नङा माने जोंबो जोंनि कान्ट्रिखौ मोजां लाखिनोबाथाय जोंबो मोजाङै खालामनांगोन जेनेबा क्लिनलिनेस एवो बिदिनो
ज
हा ओ मानसिफ्रा एसे खाथि जानायलाय बेरायनो थाङो।
हेलौ।
हेलौ। हेलौ।